हेलौ औ। नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ ओ बिब्दिब्ला नैबे समाव आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव बाथ्रा सावरायनो फैदों।
औ।
औ ओ जोंनि जि। औ औ आंनि जि सावरायनो लानाय आयदा बे आयदाया जाहैबाय गोलोम बोथोरनि जि बन्द बे गोलोम बोथोरनि सायाव ओ बाथ्रा सावरायनो सिगांदों।
औ
औ ओ गिबियावनो आं बिब्दिब्ला गोलोम बोथोरनि बन्दनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंस्लिरनानै लानोसै।
औ
औ गोलोम बोथोरनि बन्द होननानै बुङोब्ला जों गुबैयै फरायसालि बा बिब्दिनो माखासे सोरखारि आरो बे सोखारि ओ जि फसंथानफोर। मावखुलिफोर बैफोर मावखुलिफोरखौ जि गोलोम बोथोरनि बा बोथोरनि जि दुंहाव थासारि बे दुंहाव थासारिखौ नोजोर बोनानै जों ओ से दानसिम बा बबेबा बबेबा समाव जिबा दानसिम बिब्दिनो गावब गाव फरायसालि बा फसंथानफोरनि जि नेमखान्थि बादियै ओ बन्द होनाय जायो ओ मावखुलि एबा फरायसालिफोर बेखौनो जों गोलोम बोथोरनि बन्द होननानै ओ साननाय जायो नङा होमब्ला नोंथां
औ
औ नोङो। औ दा बे गोलोम बोथोरनि बन्द दा बे बन्दखौ लानानै बा थोंजोङै नोजोर बोनानै ओ जों बे गोलोम बोथोरनि बन्दआव नोंथांनि बला बादिब्ला जोंनि फरायसा आ फोरा बन्द थायो नङा होनबा।
औ।
औ दा बे बन्द नि समाव नोंथांनि बादिब्ला ओ बैसोर फरायसाफोरा ओ बे गोलोम बोथोरनि जे से दान बन्दआव ओ मा मा खामानि मावनानै थानाया मोजां होननानै नोंथाङा सानो जिहेतु फरायसालिया बन्द थाखायो अब्ला नआव मा मा खामानिखौ मावनानै थाजानो लुबैयो? हो जोंनि फरायसाफोरखौ
जोंनि औ बुंनो हागोन जोंहाथ गरम। बन्दआव गोबां सम बन्द मोनो नङा होमबा थ बेयाव जोङो फरायसाफोरा ओरैनो थास्लायस्लाय जिहेथु गरमाथ जाबायानो थाखागोन नालाय। गरमाथ थाब थानायनि नाम ला हाया। जिहेथु बन्द ओ जोंहा बिदि सोरखारि बन्द होनायाव जोंहा नेम बायदियैसो बन्द आ थायो नङा होमबा। फरायनायाथ थाबथाया जायनि थाखाय जोंङो माने नआवबो सोलोंनो हायो आरो जोंहा मा- खासे आफादफोरा जोंहा सोलोंथाइ‌। टिउसन सेन्टार बिदि लायो। जोंहा बेफोराव जोंङो सोलोंनो थांनो हायो ओरैनो थास्लायस्लाय। आरो बेजों लोगोसे। नआवबो जोंहा ओ बिदिनो सो सोलोंबाय थानो हायो आयदानि सायाव माने फरायनायखौ दोनथनाङा आरो बन्द होननानै आरो बेजों लोगोसे जोंहा नफोराव बिमा बिफा- जों गोबां हेफाजाब होनो हायो जोंहा बर' फोरा ओरैबाबो आबादजों गोबां मुखुब जानानै थाखायो नङा होमबा? थ जोंहा बयनि बयनिबो बर नखराव बुंनो थाङोब्ला आबादजोंनो जायो जो जेराव दैज्लां बोथोराव गरम बन्दआथ' दैज्लां बोथोरावसो जायो होनबा ओ बेवहाय जोङो दैज्लां बो बोथोराव बिमा बिफाजों जोंहा गोबां हेफाजाब हैनो हायो दुब्लि बो फोथाराव बा ननि खामानिफोराव बिब्दिनो जोंहा। गायनाय फुनायाव गोबां फिर जायो। जोंहा मोनसे मोनसे समावनो जोंहा गोबां गासैबो ओ नखरावनो आबाद मावनाय जायो नालाय थ' जोंहा गायनो फुनो थाखाय मानसिफोर मोननो थाङा। खौ नोजोर बोनानै जोंहा हेफाजाब हैनो हायो दुब्लियाव गायनाय फुनायाव ओ बिबदिनो जोंहा बिदिनो ओरैनो थानाय समाव जोङो ना हमनो हायो। ना हमनानै जोंहा ओंना ओ जेसेबां जानायनि बारा मोनोब्ला जोंहा बेजों फाननानै रांबो आरजिनो हायो। आरो जोंहा उम बेजों लोगोसेनो जोङो बांद्राय मोनोब्लाथाय नाफामफोरबो देनानै दोननो हायो बेजोंबो जोंहा न'खर सोलिनो हायो।
औ।
आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा गरम बोथोराव जेब्ला बन्द' मोनो अब्ला जोङो माखासे आखायनि आयदाफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो जेरै जोङो जि सु नाय जि ओ सिलाय मिसिनजों जि जि सुनाय एब्ला ओ अब बा उम सावगारि आखिनायनि सोलोंथाइ लानाय बे बेफोरबायदि मोजां मोजां जोंहा ओ सोलोंथाइ आखाइनि सोलोंथाइफोरखौ जों लानो हायो। ओ। बे गरम बन्द'नि सायाव आगैयाबो फंनैसो बुंबावनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ थारैनो नोंथां नोंथाङा जिफोर बाथ्राखौ बुंदों ओ जि गोलोम बोथोरनि जि बन्द' से दानसि सिम बा जिबा दानसिम बन्द' होनाय जायो बैफोर बन्द'आव ओ नोंथाङा नोंथांनि खेंफोरथिखो होबाय ओ जे जोंनि फरायसा ओ बिथांमोनहा मा मा खालामनानै थायोब्ला मोजां। ओ नोंथांनि जि खेंफोर होनाय एबा फोरमायनाय बेयो थारैनो सैथो नोंथांनि जि खेंफोर थि होनायखौ होनानानै आं गोजोननाय मोनदों। ओ दा बेबादिनो आंबो नोंथां बुंनाय बादिनो नोंथाङा ओ जिफोर बाथ्राखौ बुंदों बैफोर बाथ्राखौनो खालामजानो लुबैयो। बेजोंनो लोगोस से जों माखासे बाथ्रा थ्राफोरखौ बा माखासे खामानिफोरखौ जों मावनानै थाबावनो हायो बा नोजोर बोबावनो हायो। ओ जों नोंथाङा बुंनाय बादि जि सुनायनि जि सोलोंथाइ लानाय होमबा सावगारि एरनायनि जि सोलोंथाइ लानाय बिफोरबादिनो जों आरो गोब बां सोलोंथाइफोर दं। जायफोर सोलोंथाइफोरखौ जोंङो से दाननि गेजेराव बा जिबा दाननि गेजेराव जों मोजाङैनो सोलोंनानै लानो हायो। बैफोर बादि खामानिफोरखौ बै बैफोर बादि सोलोंनायफोरखौ जों ओ न'आव ओरैनो जिरायनानै थास्लाय स्लाय सोलोंनो हायो बा सोरबा ओ फरायसाफोरा न' खराव जुदि दाय जों नायनो थाङोब्ला न'खराव मोनफ्रबो गंफ्रोमबो न'खरावनो ओ बिबदि मबाइल फन दङसै। दा बै फोरबादि मबाइल फनफोरनि गेजेरजोंबो जोंनि फरायसाफोरा माखासे सोलोंनो गोनां आयदाफोर खौ ओ गोलोम बोथोरनि जि बनद' बे बन्दआव सोलोंनानै लानो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जों ओ कम्पिउटार ओ नि जि सोलोंथाइ लानाय। बेफोरखौबो जों हायो ओ आरो बिब दिनो नोंथाङा बुंनाय बादि जि आबाद मावनाय आबाद मावनायनि बेलायाव ओ जोंहा गोलोम बोथोरखौ जिहेथु दैज्लां बोथोराव होनाय जायो बा दैज जां बोथोरनि समाव गोलोमो गोलोम थो निजि बन्द' बियो जायो ओंखायनो ओ गावबा गावनि न'खर न'खरनि बिमा बिफा बा न'खरनि बाहाय बाहागिफोरखौ जि। फोथाराव आबाद मावनाय माइनि आबाद। बैफोरबायदि आबादाव फिसा फिसा खामानिफोराव ओ जि हेफाजाब आरो मददथिफोरखौ होनो हायो होननानै आं सानो। आरो बेजोंनो लोगोसे ओ जों माखासे ओ जि गावनि ओ बायजोआरि बिथिं जेरै जोङो नुनो मोनो आथि खालाव ओं गो‌-गोलोम बोथोरनि बन्द'आव जोंनि माखासे उन्दै उन्दै फरायसाफोर जायफोर फरायसाफोरा ओ‌ न'खरारि जि खामानिफोराव ओ मुखुब जानानै थानो देहायारि जेंना बा थानो हाखावा उन्दै उन्दै जायफोर ओ नै थाम ओ जि थाखोफोराव फरायो बिथांमोना न'खरारि माखासे से‌ ओ खामानिफ्राव मु खुबजानो हाया। बिथांमोननि थाखाय जोंनि गामियारि समाजारि ओ जि थासारि बा गामिनि सुबुंफोरा जि गोलोम बोथ थोरनि बन्द' समाव जे ओ‌ माखासे फोरोंथाइ होनाय गामिनि गोरों गोरा सुबुंफोरखौ लिंनानै ओ बैफोर गोलोम बोथोरनि जे बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा बे फोर बादाफोरखौ जों ओ खुं नानै होनो हायो गामियाव। जायनि गेजेरजों जोंनि। ओ गथ'फोरा गोलोम बोथोराव आला होनाय बेजों बैजों बेरायग्लांनानै ओरैनो एसे गोदान समखौ हगार हराबालासिनो बेैफोरबादि माखासे ओ बिजाबनि जि रोंगौथिखौ ओ सोलोंनायजों लोगोसे माखासे बायजोआरि रोंगौथिफोरखौ जों सोलोंनानै लानो हायो। आरो ओ बैफ फोरबादि ओ सोलोंनायनि गेजेरजों ओ जि मेलेमनि बिबां ओ बा ओ जोंनि जि साननो हानाय गोहो बैफोर गोहोआ ओ गोख्रों आरो गोबौसि सिन जालांनो हमो। ओ आंबो बेफोरबायदि खामानि खौनो ओ मावनानै थाजानो लुगै आरो आखाइनि खामानि नोंथाङानो बुंदों जे आखाइनि खामानिफोरखौ बो मावनानै थाजायो होननानै थारैनो नंगौ, जोंनि फरायसाफोरा जि गाव जाय खामानियाव रोंगौथि दङ बैफोर खामानिफोरखौ गोलोम बोथोरनि गेजेराव जों गोसो होसारनानै मावनानै लानो हायो जेरै जों फरायसालिफोरखौ नायनो थाङोब्ला नुनो मोनो गोलोम बोथोर बन्द'नि उनाव जि माखासे फरायसालिफोरा आखाइनि हाबा जाय जि खामानिखौ रोंगौ आखाइजों बानायनानै बायदिसिना मुवा बेसादफोर फरायसालियाव हैनो थाखाय खावलायनाय जायो जिहेतु बैफोरबादि खामानिफोरखौ फरायसालिफोरा ओ मोनफ्रोमबो फरायसालिफोरा जुदि लायोब्ला बैफोर बिथांखिफोरखौ अब्ला जोंनि फरायसाफोरा थारैनो बेफोरबायदि खामानियाव मुखुब जानानै थागोन होननानै आंबो सानो
औ
औ दा बेबादियाव आरो आं नोंथांनिसिम। मोनसे फिसा बाथ्रा मोनथिनो लुबैदों जि गोलोम बोथोरनि बन्द' बे बन्द'आव जोंनि माखासे फरायसा फोरानो ओ आलादिङायै नोंथाङा बा आं जिफोर बाथ्राखौ बुंबाय, बैफोर बाथ्राफोराव मुखुब जानानै थां थायाबालासिनो ओरैनो बेखारै गोग्लैसोनानै थानायखौ नुनो मोनो बे बिथिङाव नोंथाङा बिथांमोनखौ मा? बिबुंथि बा मा सांग्रांथि खालामनो सानगोन बा मा बाथ्रा बुंनो सानगोन
जोंहा बेबायदि मोजां माने बन्द' टाइमाव जोंहा ओरैनो समखौ हगारालासिनो माने जोंहा जिउ दानो थाखायबोथ' गोबां खामानिखौ रोंनांगौ गोनां जायो। जिउ दालांनो। जोङो सा गासैबो समावनो जों साननो हाया जे जोङो सोलोंथाइ लानानै बा जोङो माबा मोनसे ओ सरखारि साख'रि मोनथारगोन जों बेखौ साननानै लानो हाया बेखायनो जोङो गावनि ओ गावनि आखाइनि सोलोंथाइखौ लाग्रोनानै बेबायदि बन्द' समावनो बेबायदि बन्द समावनो जोङो गावनि आखाइनि सोलोंथाइखौ लानानै जोङो गावनि जिउखौबो दालांनो हायो जोङो ओरैनो थास थास्लाय स्लाय बे सानखिनि बन्द' समावनो जोङो जोंनि आखाइनि बिद्दाखौ सोलोंनानै लाखायाबा जों आखाइनि रोंगौथिखौ जों सोलोंनानै लाखायाबा माखासे सो फरायफुबाय थानाय समाव जोङो माने खालामनो सानब्लाबो जोंनि ओ फरायसानि नि ओ सोलोंथाइ लानायनि दारै जोङो बैफोर माबायाव थांनो हाया। जायनि थाखाय जोंहा माने ओ स्कुलाबो फोराबो नागिरो फरायसालिफोरा बन्द' थानो नागिरो बेखायनो जोङो बेबायदि बन्द' बेबायदि मावनांगौ खामानि खौ जोङो मावफाना लानो हायो आरो ओरैनो थास्लायस्लाय। ओमफाय आरो ओरैनो थानाय लोगो लोगोनो जोंहा सम औ समफोरा जोंना समा जोंखौ नेबाय थाया नालाय बेखायनो जोंनि समा बारग'लांबाय थायो जोङो दिनै सोलोंगोन गाबोन सोलोंगोन बेबायदिनो सोलोंगोन साननानै जोंहा माखासे समा समजों गोरोबलायैनि जाहोनाव जोंहा बेफोरबायदि सोलोंनांगौ खामानिफोरा थालाङो। जायनि थाखाय जोङो उनावसो फस्थायनो गोनां जायो उनावसो उन‌ दाहा खालामनो गोनां जायो जों बै सम थाखानायावनो जोङो बेबायदि खामानिखौ मानो मावखायासै होननानै जों उनाव उनदाहा जायो। बिनि थाखायनो उनाव उन दाहा जा स्लाय स्लाय जोङो नैबे बन्द' बखिनि समफोरावनो जोङो गावनि मावनांगौखौ मावनानै लाखाग्रोनांगौ आरो।
औ थारैनो नंगौ नोंथांनि जि बाथ्रा बुंनाय बेफोर सैथो। ओ बिबदिब्ला जों गोलोम बोथोरनि जे बन्द'नि सायाव बाथ्रा सावरायनाय बेखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां? खोनादोंना? औ दे।